हेलौ। औ। खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा माबोरै दङ।
आङो मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
औ आंबो थिग बिदिनो मोजाङैनो दङ।
औ।
दा जोङो ओ दावबायनायनि सोमोन्दैनो रायलायनि नामा?
औ रायलाय जागोन।
गोजान गोजान जायगा दावबायनाय बा ओ नोङो नोंथाङा उम दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंना होलाय?
औ।
औ।
दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो। गोबां रोख खोमनि दावबायनाय मोननो हायो। दावबायनाया। जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार आयदा। जोङो दावबायनो हाय एंगारनो हाया। जोङो दावबाय गेजेरजों गोबां
गियान आरजिनो हायो औ।
औ
औ
जोङो दावबायनायखौ औ
माबायदि गियान आरजिनो हायो एसे फोरमायलाय?
औ जोङो माबायदि गियान आरजिनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि जायगायाव ओनसोलाव नुफेरि खोनाफेरि बाथ्राफोरखौ गियानफोरखौहाय जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै बिसोरनि बिसोरनि हादोरा बिसोरनि रायजोआ बिसोरनि ओनसोला ओ मा बायदि जौगादों बे नि सोमोन्दै जोङो सोलोंबोनानै जोङो औ औ गियान खौ मोननो हायो। गाव मोनबोनायजों लोगोसे से गावनि गामिनि ओनसोलनि न'खरनि सुबुंफोरखौबो बिथाङा बुजायफैनानै बिसोरनो खोन्थाफैनानै बिसोरखौ जौगाहैया हायो।
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव। खाथि खालायाव। दावबायनानै गियान लाखावनो हानाय जायगाफोर दङ नामा।
औ जोंनि ओनसोलाव दङ थिग। बेफोरबायदिनो। ओ जोंनि गामि ओनसोलनिफोरा गोबां गोबां दावबायहैयो जेरै ओ सोरबाबा बायदि बायदि रोखोमनि दावबायनाय। सोरबाबा गोजान जायगायाव दावबायनाय सोरबाबा खाथि जायगायाव दावबायनायबा।
औ।
आरो बा हाजो गाखोनानै दावबायनाय बा सोरबा ओ गोजान लामा थांनानै ओ जेरै ओ। मा होनो ट्रेन बास बेफोरजों दावबायहैनाय। अ थिग नोंथाङा एसे। फोरबायना होलाय।
औ दावबायनायाथ' गो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ। खायफाया आइथिं जबो। खाथि खालि दावबायो। ख खायफाया। साइकेलजोंबो हान्थियो खायफाया मटर साइकेलजोंबो। खौ नुनो मोनो बांसिनानो जोङो रायदार। फोर मटर साइकेलजों दावबायनायखौ नुनो मोनो।
औ बिसोरबो एसे गोजान गोजानावनो दाउ। आरो ना।
औ।
थिग बेबायदिनो मा। मा जायगा दङ दावबायनायनि थाखाय एसे बुंलाय।
जोङो दावबायनायाथ' गोबां जायगा दङ। यो। बांसिनानो जोङो गियान मोन। थावना जायगाफोराव। थांनांगौ आरो ना बे जायगानिफ्राय जे जायगायाव। मोनसे बेरायथावना जायगा बे जायगानिफ्राय जोङो माबा मोनसे गियान सोलोंनो हाथावना जायगा।
औ -औ-।
जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि नेरसोन दिमापुफोर दङ'। तेजपुरफोर दङ अफि। फोरबायदि। ओनसोलावहाय जोङो। थांनानै सिगांनि जारिमिनफोरनि औ बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जोङो थांनानै बिजिरना नायनानै बेदिनो दा इदिनो गियान औ
गियानखौ औ आर्जिना लानो हायो।
उम
औ
नोंथाङा सानो नामा जोङो दावबायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जोंनि थुनलाइयावबो जौगाहोनो हायो नामा होननानै?
औ ओ बेबो नंगौ ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारियाव गोबां बिहोमा थायो जेरै थुनलाइयाव जा बर' राव हारिमुआवनो जा जेरावबो माने गोसारनानै थायो। बेफोरखौ माने दावबायनो थांनायाव एसे गियान मोनबोनानै ओ बेफोरखौ मा होनो थुनलाइफोराव थुनलाइयाव सोसन औ लिरनानै ओ गोसार होनो हायो। औ
बिदिनो जोंनि औ हारिनि गोदो गोदायनि नेरसोफोरखौहाय जोङो। गुबुन राव सोलायनानैबो जोङो बेफोरखौ गुबुन हारिफोरनोबो जोङो मोनथिहोनो हायो।
औ थिग बेबायदिनो नोंसोरनि ओ खाथि खाला ओनसोलाव थानाय दावबायनायनि ओ दावबायनो हानाय जायगाफोरनि मुंखौ एसे बुंना होलाय।
औ जोंनि खाथियाव दावबाय थावना जायगा दङ। बुङोब्ला दङ मानास हाग्रामायाव दावबायहैजायो बे हाग्रामायाव बो जोङो दावबायनानै बे बिनि मिथिंगायारि स मायना
औ आरो जिब जुनार जिब जुनार मोननाय लोगोसे बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो
औ बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां गियान मोननो हायो लोगोसेनो जोङो बेजोंहाय खा थियाव थानाय भुटान हाजो बेफोरावबो थांनानै जोङो भुटान हाजोनि
औ
गानि थासारिनि समायनाखौ होनानै जोङो दैमा दैसा बोहैनाय बेफोरखौ लानानै खन्थाइ सोरजिनो रायथाइ लिरनो जों थुलुंगा
औ औ
नोंथाङा हाजो दावबायनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोनना?
अ' हाजो दावबायनाय होनना बुङोब्ला ओ जोंनि खाथि खालानि ओ गोबां सुबुंफोरा दावबायहैयो हाजो दावबायहैनानै गोबां ओ गियान बुथुमना लाना फैनायखौ जों खोनानो मोनदों। बिद
हाजो दावबायनायाव गोरलैबो नङा नङा
औ गोरलैबो नङा बेयाव देहानिबो एसे ओ मदद नांगौ जायो आरो औ बोलो नां गौ
बे हाजो गाखोनो थाखायथ' जेब बो लामाबो थानाय जाया नङा
लामाबो थानाय जाया औ। बेयाव एसे देहानि बोलो बाहायनानै थांनांगौ जायो आरो। थांनायनि उनाव बेनि फिथ थाइखौ जि गोदै मोनहोयो।
औ
औ बेनो आरो।
उम
औ
जोङो जोंनि हादोरनि अनगायैबो जोङो गुबुन हादोरफोराव दावबाय है ब्ला बांसिन गियान मोनबोनो हायोना हाया नोंथांङा अननानै फोरमाय हरलाय?
औ ओ जोंनि हादरनि अनगायैबो जेरै ओ जोंनि ओ खाथियावना जेनेबा भुटान दंङ नालाय औ बेफोरावबो गोबां सुबुंफोरा बेरायहैयो बेरायहैनानै गोबां गियान आरजिनानै लाबोनो हायो आरो। बा बिसोरनि हादोराव मा बाय दिमा बेफोरखौ मिनथिनानै नुनानै फैनो मोननाय जायो।
नंगौ।
औ बेफोर बायदि
लोगोसेनो जोङो आरोबाव गुबुन गुबुन हादोर जेरै हाय ओ आफ्रिक कानो जेरै आमेरिका
औ
ओ रासिया बायदिसिना हादरफोराव बो ओ जों बेराय हैनायखौ नुनो मोनो
औ औ
दावबायारिफोरा गुबुन गुबुन हादोराव दावबायनानै बिसोरनि हादोरनि बायदिसिना जौगानाय फोरखौ जोङो लाना फैनानै जोंनि हादोरावबो गायसन फैनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां? बेफोरनि गेजेरजों जोंनि हादोराबो ओ गुबुन हादोरजों लोगोसे दावगाफालांनो हानाय खाबुखौ मोननो हायो नंङा होमबा नोंथां?
मोननो हायो थिग बेफोरावनो
नोंथांङा ओ मा मा? जोङो माबायदिहै दावबायोब्ला बांसिन गियानखौ मोननो हायो सानो
अ दावबायनायाथ' ओ गोबां रोखोमनि दंङ थिग बेफोरबायदिनो सोलोंथाइनि बिथिंङाव सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै दावाबायो ओ दावबायोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै सा सानो आरो आंङो
औ
औ बिदिनो दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि माबायदि मोजां माने मोजां थासारि लाबोनो हायो बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंङो सोलोंथाइनि बिथिंङाव मिथिंजों लोगोसे जोंङो दावबायनायखौ लांफानांगौ दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो फरायसाफोरा गोबां जोंनि बिजाबनि अनगायैबो दावबायनानै गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो जोंङो बिजा नि रोंगौथिखौल' लाबोला थोजासे नङा बेनिखायनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइखौ आरो जौगासिनै लाबोनो हायो बेनिखायनो आं सानो जोंनि स्कुल कलेज बे फरायसाफोरा ज' लोगो नांनानै फोरोंगिरिफोरजों जथुमनानै गासैबो गुबुन गुबुन हादोर एबा नोगोरमाफोराव दावबायहैयो। ला साबसिन जायो होननान
औ नोंथाङा सानो?
नोंथांनि बायदिब्ला दावबायहैनांगौना हैनाङा?
आंनि बायदिब्ला दावबायहैनांगौ दावबायहैनायनि गेजेरजोंसो ओ फारफ्रोमबो बिथिङाव गियान आरजिनो हायो। दा जेरै हारिमुनि बागै बा फरायनायनि बागै सोलोंथाइनि बागै गासिब्बो बिथिङावनो माने ओ निजि सायख'ना लानानै दावबायहैनो हायो।
नोंगौ।
औ बिदिब्ला जोङो जोंनि रायलाय नायखौ बेखिनियावनो दोनथ'निसै नामा?
औ दे जागोन नोंथां।
दे